औ
स'ना दिनि मा ओंख्रि सङो?
इसोर इसोर।
मा होननो थिनदोंमोनलाय नों?
बावबायबो नुद' बावबायबो नुद'।
मारैमोनलाय आं गोसोआव थाया बिदि लााइनखौ?
ओ नंखायामोन ओंखायनो
नोंनो नोंनो आंनि से सेकेण्ड मुंना मारि मोनदोंमोनलाय।
आंनि जिउनि गुबुन मोनसे मुुंङाबो नोंनोमोन।
ओम आंनि जिउनि मोनसे आंनि जिउनि गुबुन मुंङाबो नोंनोमोन।
आंनि जिउनि गुबुन मोनसे मुंआबो नोंनोमोन।
एस जों सानैनि सोमोन्दोखौ बो नों नो थेरबेथेर बायग्लि
ओं बेथ' राइटखा। एसे
मिथिगौना नों बुजिगौ ना।
ओआं मोनथिया बेखौ खोनथा ग्रो दे।
ए ओमफ्राय दा मा सानो नों बेखौहाय?
बिबायदि सानो।
मा बायदि?
बे होननाय बादि सानो।
ओमफ्राय
सोनाबनि जारां साना जेब्ला ओंखारबोयो। अब्ला
नोंगौ।
अखा नायसि सान सोर सोरांसि जेब्ला आं आंनि मेगननि फै फैसालिखौ बेखेवनानै सोरगिदिं नायथिंबोयो अब्ला नोंनि महरा आंनि मेगननि नोजोराव हाया माया सौदावफैयो। नों मिथिगौना नों बुजिगौना
आंनि गोसोनि साननाय। आं नोंखौहाय आंनि मोनसे माबानिफ्राय फल' हरदों मिथिबाय
दाहाय नायदो। दायो नंया।
हगारनाया बेहायनो दं आंहाबो। एकाउन्टखौ मोनाखिसैमोन ओमफ्राय दिनैसो मोनफि दे
औ
दंखायोमोन बेयो थगायदोंसो
खालामाखैमोनना खालामाखैमोना
आं फट'सो आपल'ड खालामनानै दोननो फट'सो आपल'ड खालामनानै दोनदों
बर' हारिनो
बर' हारि
जि गैयि फट'बो दं दे बेखायनो
बेलेगनो मानो नाङा आर ना नों नायबाबो अरजाया
ए आंल बेलेगनो मानो हरनांगदो जेनेबा मानो हरनांगौ आं बेलेगनो दे मानो हरनांगौ
नै नोंखौ नुयोब्ला गोरबोआव गित गावों अवाव
नैलै नोंहा मालाय मालायजों मालाय मालायजों थांबाय होनहा
हा गिलिद गावो मानो मा
हा
गिलिद गावो माने मा
बोरै
जिलिट नो जिलिट अ अ आतसा आतसा बोरला थिर
औ बेखिथु बेखिथु बाव होनबाय बर' नि इंलिसनि
दाबोला थांखांफिनलायगोन नोंखौ नुयोबा गोरबोया बेरगावो अआव गोथाव सिमांखौ बावनो नाजानाय बादि बावहाबनानै थाबायमोन आं नोंनि गुमुर
नोंग
नोंजों सोमोन्दो थानाय गासिबो थासारिनिफ्रायनो आं आनज्रायबोनो हाबायमोन
ओम हाखाबायमोनथ' हाखाबायमोन हाखाबायमोन
जिउआव मोनसे गोदान मिजिंबो आं रनसायबायमोन
उम बेथ' खालामगास खायो ओमफ्राय
फारायला आङो जा जाबाय जोबना थांबाय होननानै मिजिंनि सावगारियाव बायदि मैया गाबबो फोनबायमोन नाथाय सानसे समाव आंनि मोगथा मुलुगाव मोगा मोगि जायो नों
उ मालाबा मालाबा फैफिनबाय थायोना फिटआवबो नुलाबायो मालायफ्रा हरो रायलायलाबायो गोसोखाङो बेफोरनोदि ओमफ्राय सोरबा नाम उम लाथ'ला गुगोल खोललेदा गुगोलआव गुगोल करलेना मे नाम निहि लुंगा
उ हायाव गो गादों आं हायाव गादोंना नख्रा अख्रांआव आं दि आगोद मोनि जायो।
अवाव बिदिसो
नुनाय सिमाङाव फुननाय गाबफोराबो अखा सिनानै फुरला जालाङो
बेखायनथ सिमाङाव नों आंनि मानो फैया आंबोथ नोंनि सुथुर नङा मानो फैया
दालाय थाङा
फैयाथ नों
नों नोंसो नुवा दा माने नों द नोंसो नुवा
फैग्रायासो फैग्रायासो फैयो नुनाया नुखायो फैयाबाथाय नुङा
बिदि गैया
नोंथ आंखौ नुफेरखाया
आं
मादै
नोंखौ बुनायनि नुयो आङो
बेलाय नोंना थारगे नो बेलेखाबा
एम्फा मोजांनो नोंखौ बुंनाय क्लासावहाय क्लासनिबो नुयो आं हजोंनि
उम क्लासाव प्लोट
क्लासावहाय क्लासावहाय नों दलद जिरायबाय थानाय नुयो
उम एफा मोजां माखौबो लाया नों
सिमाङाव माबादोंमोन नोंखौ सियारजों बुदोंमोन।
मानो
रायलायिनि हि हि हि
नि नि
रायलायामोन नालाय ओंखायनो बुंदों आङो
नोंबोथ रायज्लायनो हायोमोन दा नोंबो आंखौ रायजलायाखै।
ओहो नोंसोरसो राइलाय ग्रोनांगौ।
आंथ रायलाय खादोंमोनना।
रायलायदोंमोनथ ओमफ्राय गावनो रायज्लायदेरा।
जाहोन नागिरना मोनासै आं नंमारगौमोन दानिया नंमारगौ दानिया नोंखौ नुयोब्ला गोरबोआव लिरबावो थासारि ननिफ्राय गोजानाव फामे बिबार अ आब फामे दंमोनना जोंना
औ
हौवा बदि खामोन।
फैयोथ मालाबा मालाबा बबे जोंनाव
माबायदि जाखो मानसिया?
बिदिनिनो एखे।
औ माबानि माबानि बिबमोन ना बियो बे बे मा नाममोनलाय बे बोरैबा थाबायग्राया
मा बोरैबा थाबायग्रा बेलाय
बे माबानि बिब' नङा दालाय बे सासे हौवाया मा नाम मोनलै आं बेखौ बोरैबा थाबायनाय मोनो
मिनथिया आं बिखौबा
एसे गंदब थाबायोमोन ओमफ्राय जोंनि सिनियरमोन जायखिजाया मोनसे क्लास। औ फिलिनि
नों फसायोमोन नामा होनदां? सोंदोंसोब्रा
आंलाय बिब'जोंसो बिब'जोंसो गोसोआव फैदों बेखौ फसायनाय जायो नामा सोरबा
उम बै गुदु फसायोमोन नोंलाय
आंखौ आंखौ
थगायबाय
ओहोहो दिनारि गैया रावबो फन‌ थुदोमोन आं
दंङ नों खोनथायाखैसो
दाया नोंनि नंङा
दाययाथ' नोंनिसो आंनि नोंखाया
होआ होआ साननानैनो होफ्लांबा एन्ट्रेन्स एक्जामखौबो नैबाव लोगोफोरनि लिंनायाव गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियाव फासआबो जाया नंङा बोरैबा जाफ्लांमारबाय एडमिसनखौबो लाफैबाय इयावनो गोदान गोदान लोगोबो मोनफैबाय गुबुन गुबुन मा जाखो बेलाय स्ट'रिसो लिरलांबाय दां खाफोल देन्स दङनो खाफ फोल डेन्स अनजालिजों जरा जरा खाफोल देन्स
उम दे अनजालि आं रों फेराखै थाथ'दो ।
नोंसो नोंसो मोसाया
थाथ'दो दे
बे
गुड नाइट।
मे।